हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
नोंथां फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ आंनिफ्रायबो खुलुमग्रोबाय सिगाङावनो गिबियावनो। गाहाम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा। दा नोंथाङा नोंथांजों आङो बैसागुनि बाग अ बैसागु लायनो। आबादनि बागै फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदोंमोन। खोनासंनो हागोन ना नोंथां आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदो समफोरखौ नायहर हब्ला जोंना बर' सुबुंफोरा हाग्रानि एबा अरनबारि दानस्रांनानै बैफोर जायगाफोरावनो बर' सुबुंफोरा अरनबारिफोरखौ दानस्राङा दानस्रांना अरजों सावस्रांना बिथांमोनहा आबादखौ मावोमोन आरो।
औ। बेबायदि हाजो जायगायाव मावनायखौ जुम आबाद होननानैबो बुंनाय जायोना?
औ औ।
औ।
ओ बर' सुबुंफोरा बै समाव आबाद मावनो थाखाय बिसोरो जेबो हासार बायदि मुलि बायदिखौ बाहायनो मोनाखैमोन एबा रोङाखैमोन आरो नाथाय जों दानि मुगा एबा दा सोलिबाय थानाय आबाद आबादारिफोरखौ गोबां रोखोमनि हासार मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
आबादनि आबादनि सायाव जों जों बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो जों माइ आबाद बेसर आबाद जिंखा बथल ककरेल आलु। बायदि बायदि मैगंफोरखौ औ बायदि बायदि मैगं। फोरखौ जों गोबाङै मावनाय नुनो मोनो आरो
औ।
बुंनो थाङोब्ला जों माइ आबादखौ बांसिनानो मावो।
औ।
मावनो थाखाय माइ आबादखौ मावनो। थाखाय गिबियावनो माबे माइआ जोलैनो मोजां गायनो। मोजां जायो बेखौ जोङो सायख'ना लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव जों जोङो माइखौ जोलैनो थाखाय माइलि दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बोथोर मोनफैब्ला बेखौ दब्लायसे हायाव मोसौ एबा नांगोलजों। एबा ट्रेक्टरजों हाल एवनानै हाखौ गुरै खालामना लाग्रोनानै। जोलैनो दोननाय माइ माइलिखौ बे गुरै खालामनायाव खालामनाय हायाव माइखौ गारना होनांगोन। बिनि उनाव जेब्ला माइखौ फोनानै माइआ बेगरनिफ्राय बिलाइ महर लायो एबा खोथिया महर लायो अब्ला जों बेखौ फुनानै गुबुन दाबसे जायगा जायगाखौबो मोसौ नांगोल एबा ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों हाखौ गुरै खालामना बेवहाय दै सोनो। दै सोना लानांगोन दंग'निफ्राय एबा दैख'रनिफ्राय ओमफ्राय ओ दै लांनानै
औ
बेवहाय ओ लारि खोथियाखौ जोंङो सिगांङावनो ओ लारियै फगोरना लानाय ला-लानांगोन आरो ओ बिनि उनाव फिन गोबाव दिन ओ बारलाङोब्ला जेब्ला खोथिया खौ गायनाया माइ फिथाइ महर लायो अब्ला बेखौ जों ओ खासि एबा सिखाजों हानानै बेखौ ओओ मारा नानाय जायो आरो
औ
बिनि उनाव जेब्ला माइ बेगरफोरा ओ गजोबो अब्ला बिदिनो जों माइ आबादखौ अ माइखौ जोंङो ओ माइरं खालामनानै जायो आरो आंनि ओ आंनि थिनायाथ' आबादनि ओ बागै
एसे फोरमायबाय नोंनिसिम नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? आबादनि बागै
औ बैयावहाय आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि जोंङो नुनो मोनो नंङा होमबा आबाद मावनानै जेरै बेसर माइ फाथो ओ मैगं थाइगंनि बे मैगं थाइगं जेरै ओ पथल बहल जिंखा खा बेबायदि जेबोला बे बेसर बेफोरखौ जुखाम बेफोरखौ जोंङो दैज्लां बोथोराव जोंङो मोननो हागौ
औ औ
जुखाम जुखाम होननानै बुंङोब्ला जों बयबो मिथियो बे जुखामा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जेब्ला बे जुखामखौ दाउफोरनो होयो बा अमाफोरनो होयो अब्ला गोबां आरो जानो थाखाय मोजां जायो आरो दाउफोरा थाबनो देरो होननानै जों मिथिनो मोनो
औ औ
आरो माइ आबाद होनोब्ला जों बयबो मिथियो दायो दैज्लां बोथोर बयबो माइखौ गायो बेबायदिनो सोरबाया ट्रेक्टरजों एवनानै गायो आरो सोरबाया मोसौजों एवनानै गायो आरो बेबायदिनो सोरबाया बेबायदिनो ओ खोथिया फोयालासेनो बेबायदि डायरेक्ट फोनानै बिसोरो आबादखौ बुथुमनायखौ जों नुनो मोनो दानि मुगायाव।
औ औ
गोबांङानो दायो माने फैयोसो ओ बे गायनाय बेबायदि नुनाय मोनला गोबांखौनो।
औ औ जोंनि जायगाखै गायनाय जायो आरो। खोथियाखौ फुनानै
औ जोंनियाव बिदि नोङा माने ओ फोनानै डाइरेक्ट फोनानै आबाद बुथुमनायखौ जों दायो नुनो मोनदों। जेब्ला बे आबादा मोनो बे बेखौ जों हानानै न'आव बुथुमनानै लायो आरो बेखौ ओ गोदो मोसौजों बेबायदि नानायखौ जों नुनो मोनोमोन मारा होनायखौ नाथाय दायो जोंहा ओ गोदान मुगा जानाय हिसाबाव बे ट्रेक्टरफोरजों जोङो दायो बे माइफोरखौ नानाय खौ मारा होनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो गोबाङानो गोबां बिगानि माइ गायो आरो बे ओ बोसोरसे जानायनि थाखाय बे आबादखौ बुथुमनानै लानाय जायो।
औ।
आं नोंथांनियाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों जे फाथो आबाद बे फाथो आबादनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम म्फा जायो जोङो मा मा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोङो फा फाथो आबादखौ बोरै गायो होनोब्ला जोङो सिगाङावनो हाखौ एवग्रोनानै लाग्रोनांगोन।
बिनि उनाव बेनि उनाव जों फाथोनि बेगरखौ गारना होनांगोन आरो। बेनि उनाव जों फाथोखो फाथोखौ एसे फाथोआ बिलाइ महर लाबा जोङो बेखौ हाग्राफोरखौ ओ फुुनाबो होयो आरो जोंनि गामियाव। एसे बारा गुबुं गाया नालाय एसे गेसें गेसें गायो सोरबा सोरबा लाइन लाइनबो गायो। ओ हाग्राफोरखौ फुना होयो। बिनि उनाव ओ‌ बिलाइ एसे गोजौ जाबा बिलाइ ओंखारबा बिलाइखौबो जोङो जायो। बियो आरो बे गोथां बिलाइखौबो औ। बिनिफ्राय जोङो ओ फाथोखो खानानै ओ दोननानै फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै फोरानना दोननानै जों बेखौ नारजि बानायो आरो।
औ
नारजि बानायनानै जोङो बेखौ रानबा मोजां जाबा जों बिखौ जायो। नारजिखौ।
औ
ओ नार्जिनि ओ फाथोनि फाथो बिफांनि ओ बेजेखौ जोङो दिरुंबो बानायो आरो।
औ
दैयाव सोम सिगाङावनो फाथो बिफांखौ जों दानस'नानै ओ दैयाव सोमग्रोन सोमग्रोनांगोन। ओ स्नि दानसो दोननानै जोङो बिनि बिगुरखौ फुयो आरो। फुनानै जों बिखौ दिरुं बानायनाय जायो आरो बे दिरुुंआ गोबां खामानियाव फैयो ओ अबावबा न' लुनायफोरावबो ओ खानाय खुन्था खानाय। बेबायदि सां बानायनायफोरावबो ओ खानाय दिफोराव बाहायो आरो आरो फाथोखो जों फान्नानैबो गोबां रां मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ ओ आं ओ फाथोनि आबादखौ बोरै ओ मावो आं नोंथांनो खोन्थाबाय ओ नोंथाङाबो ओ पटल कांक्रिकला जिंखा बेफोरखौ बोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हानायखौ आं फिन्नाय होनो नाजागोन। पटलखौ माने जिंखाखौ बोरै गायो आं एसे फोरमायना होनि एसेे।
औ नोंथां।
जिंखाखौ जोङो गायनोब्ला सिगाङावनो जोङो ओरैबायदि हाखौ दख्लद दख्लद बिदिनो जावग्रोनानै जोङो लानो गोनां जायो गुरै खामना लानो गोनां जायो। आरो बेयाव जिब जुनारनिफ्राय माने दाउफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय बेयाव ओ एसे बन दुमथेनो गोनां जायो देेरा दुन्थेनो गोनां जायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जिंखाखौ देरबोला बिदि मान होनो थाखाय फास्थआवनो जिंखानि बिफांबो जोङो गायनानै लानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला बे जिंखानि बैसां गायोबासो माने बिफां गायोबासो जिंखाखौ माने मानहोनो थाखाय मोजां जायो आरो फिथायफोर फोरा मोजाङै थायनो सुबिदा जायो बिनिखाय जोङो ओ बे ओ बैसां गायनानै लाग्रोनो नांगौ।
औ बै बैसांखौ मानि खालामो नोंथां।
बैसांखौ ओ औवाजों बानायनाय जायो। ओव औवाजों औवाजों बानायनानै लाग ग्रोयो बिनि उनाव बेबायदिनो देरबोला बे बिफांफोरखौ बे बिसाङाव मानला होनानै नै बिदिनो उम मान होनाय जायो आरो बेबायदिनो मोजां मोजां फिथाइखौ जों मोन्नो हायो आरो बे फिथाइ थायबाय थानाय समाव समाव जोङो बे जिंखानि बिलाइफोरखौ हानानै होनो नांगौ जायो। अब्लानिया फिथाइफोरा जों मोजाङै जों मोननो हायो।
औ औ।
बिदिब्ला जोंहा ओ जिंखा आबादफोरनि सोमोन्दै जोङो रायज्लाय रायज्लायनानै जोङो गोबां गियान नोंथाङा फोरमायबाय। आं मिन्थियैखौ नोंथाङा मिथिहोबाय ओ जोंहा समबाद बादियै समाबो जानानै फैबाय जोङो दायो दोनथ'लायनोसै ना।
औ नोंथांजो रायलायनो मोननानै गोजोन्नाय मोनबाय ओ मिथियैखौबो मि मिथिनो मोन्नानै आबादनि बागै औ। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ।